नोंथां हेल' खोनायाखै नामा?
हेल'
हेल' खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
अ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं
नोंथाङा दा अ खोनाबाय खोनाबाय नोंथाङा दा मानि बागै रायलायनो सानदों औ नोंथाङा दा मानि बागै रायलायनो सानदों
औ दायो
आङो आं दंलाबायो बिदिनो एसे माने बाहेरायाव फैगासिनो आङो बोथोरा गरम जासोनाखायनो
औ सोलोंथाइनि सायाव रायलायनो हागोन नामा आंथ' ओरैनो दङ खोनायाखै
औ सोलोंथाइनि सायाव रायलायबा एसे मोजां जागोन
हो खोनायाखै नामा
औ नोंथां सोलायसोल' औ खोनादों खोनादों
मानि सायाव रायलायनो होनदों
सोलोंथाइ सोलोंथाइनि बागै जों रायज्लायबा मोजांसिन जागोन
औ
अ दा खोनाबाय नोंथाङा
औ खोनाबाय दं दे बुंलाय
दा जोङो सोलोंथाइनि बागै रायलायबा मोजां जागोन जेरै नोंथांङा होनदोंमोन मानि बागै रायलायबा मोजां जागोन होननानै आं सानो सोलोंथाइ बागै रायलायबबा एसे बांसिन नाम मोजांसिन जागोन
औ
नोंथाङा बर'फोरनि आइजोफोरनि सोलोंथाइनि बागैसो माबाफोर बुंगोन नामा बे जोंनि बर'फोरनि आइजोफोरनि जि सोलोंथाइ बियोदा बोरै जानानानै दङ दा मोजांना गाज्रि आरो एसे मोजांसिन जानो हागोन नामा बेनिफ्राय नोंथाङा मा सानो बेनि बागै
औ आंथ' दायो सानो जोङो आइजो माहारियाबो सोलोंथायाइआव गोबां दावगानाय फैबाय एबा जोंहाथ' सोलोंथाइ गैयाबानो जेबो जाया नालाय
औ
सोलोंनाय एबा फरायनाय एबा गावनि रोंगौथि थाब्लासो जोङो गोबां गावनि जिउ खुंनाय राहा गोबां हेल्प मोनो एबा जोङो रोङाबा जोंहा जिउआव जेबो माबायानो
औ आइजो माहारिया उदां जानो हायो सोलोंथाइनि थाखाय
जों आइजो माहारिया माने सोलोंनानै गासिखौबो खामानिखौ सोलोंनानै लानाया जों आइजो माहारिनि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां एबा लाइफआव हेल्प होयो
औ
मानोना गोबां जायगायाव आइजो माहारिखौ गोबां लोरबांथि सानोमोन गोदोनि दिनावहाय दानि दिनावथ' एसेबां इदि माबा खालामनो हाला मानोना जेरावबो दावगानाय फैबाय
औ सोलोंथाइनि थाखाय
उम ओ जोंना सासे सासे ओहम सुबुंनि थाखाय सोलोंथाइया बहुत गोनांथि जेरै जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो लामा ससेबो हान्थिनो हाया एबा जोङो दावबायनो थांनो हाया औ।
दावगायनो हाया।
होउम बेनिफ्राय आजिखालिनि सोलों-सोलोंथाइ एबा फरायनाय बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां माने दावगानायखौ नुनो मोनदों आरो बांसिन गोरों गोराखौ ौ जोङो नुनो मोनदों बांसिन सा ख्रि बाख्रि मावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों एबा खोनानो मोन्दों ओं गोदोनि दिनाव एसेबां इदिबो गैयामोन
औ
सोलोंथाइनि थाखाय ओ बर' समास बेयावस इसे साख्रि आवलाफोरनि बि इसे ओ जनसंखियाबो बारायदों आरो औ बियावनो बारहरदों लोगोसे ओ सोलोंथाइनि थाखाय ओ बर' समाजाव आइजो माहारिफोरनि जि ओ साख्रि मावनाय बिबान बेबो एसे बारायनाय नुदों ओरै ओ औ-औ जेरै ओ जों नायनो थांबाथाय ओ बर'नि स्कुलफ्राव जोङो गो बाङानो आइजोफोरखौ बिदि फोरोंगिरि जानाय जों नुनो मोनो आरो ओ पुलिस मिलिर्टिफोरावबो जों आइजोफोरखौ जोबोद आ सोलोंथाइनि थाखाय जों थांनाय नुनो मोनो जोङो आरो बेयो जोबोद मोनसे गोग्गोथाव बा थ्रा बर' हारिनि थाखाय। आरो ओ नोंथाङा ओ जि ओ आंनिजों फरायसाफोरा ओ समयसाफोर मोननाय जायो जेरै ओ रांखावरिनि आरो आहां न'नि हेंथा लोगोनि हेंथा आं बेखोनो समावथ' होननो सानो नामा?
औ नोङो मोजां लोगोजों लोगो जायाब्ला माने मोजां गावनि लाइफखौ नायनानै सासे मोजां मानसिखौ सायख'नानै लानो रोङाबा लोगो जानो रोङाब्ला नोंहा आ जिउआव नोङो जाय जेब्ला नोङो फालथु मानसिजों लोगो जायोब्ला नोंबो फारसु जाफागोन मानोना मानसिया गाज्रियाव थांनो एक सेकेन्दबो नाङा ना थाय गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव फैनो थाखायसो गोबां सम नांगौ बोसोर बोसोर नांगौ नाथाय मोजांनिफ्राय गाज्रियाव थांनो थाखाय एक सेकेनडबो नाङा।
औ
बिदिनो जोङो मोजां नागिरनाल मोजां लोगो नागिरना लानाया गाहाम एबा ओ जोङो जेरै जोङो दायो
औ औ
ओ जों रोङा जोङो सासे गोरों मानसिजों लोगो जायोब्ला जोङो गोबां हेल्प मोनो जेरै गोरों मानसिया नोंखौ फोरोंगोन एबा जेब्लाबो गावनि गेदेरसिनजोंसो लो गो जानांगौनो गेदेरसिनजोंसो जोङो गावनिफाय ओन्दैसि चिनजों लोगो जायोब्ला जोङो माने ए जोङो सायख'ना लानो रोंनांगौ आरो लोगो जानायावबो जोङो गेदेर उन्दै लोगो जानाय इदिनो नायनानै सोर मोजां सोर गाज्रि बेफोरबायदि नायनानै लोगो जानो रोंनांगौ आरो ओ थाखा फैसानि बुंनो थाङोब्ला आजिखालि गोबां माने थाखा फैसा माने सरखारनि निफ्राय गोबां थाखा फैसा मोननो हायो जेरै कलेजारि फरायब्ला जोङो गोबां स्कलारशिप। मोनो स्कुलाव फरायनायफोराबो मोनो औ स्कलारशिप हारि मोनो।
औ औ।
जेरै आरो जोङो गोदोनि बायदि एसेबां सरखारनिफ्राय हेल्प मोनै बेफोरबायदिबो नङा। जोङो जेरै द्रेस आरिबो जोङो गोबां मोननो हायो स सरकारि स्कुलाव फरायोब्ला द्रेसारिनिबो इसेबां प्रब्लेम जाया आरो जों थाखा फैसा फैसानि सायावबो बांद्राय एसेबां प्रब्लेम जाया जेरै कलेजारि फरायोब्लाथ' जों गावनि नांगौ नांगौखिनि खौहाय जोङो सरखारखौ होनायखौ नुनो मोनदों देग्लाय बोसोर फोरावथ' गोबां फैसा मोननो हानायखौ जों नुनो मोन हौवसाफोरनोबो होनाय जादों हिनजावसाफोरनोबो होनाय जादों। आरो जेब्ला जोङो दायो फार्स्ट इयार सेकेण्ड यार कलेज फरायनो थाखाय जोङो टाउन सहराव गोजान गोजान जायगायाव न नागिरनानै थांनांगौ गोनां जाला जेरै जोङो ओ हाइ स्कुल एम इ स्कुलजोंनो जोङो अ फास इयार सेकेन्द इयारखौ जेरै ल लगायनानै होबाय बुजाबनानै होबाय जोंनि दिनावथ' जोङो टाउन सहरावसो नागिरनानै थांनांगौ जायोमोन दानि दिनावहाय जोङो फार्स्ट इयार सेकेण्ड इयार फरायनो थाखाय जोंहा खाथियावनो जानानै होबाय।
औ जोङो दानि समाव बारा गोजानाव थांनांला जोङो अ हायार सेकेण्डारि फरायनो थाखाय फार्स्ट इयार सेकेण्ड इयार फरायनो थाखाय। जों दा खाथियावनो फरायनो हायो।
आरो जोंहा दायो बर' रावजोंनो जेब्ला जोङो बर' मिडियामाव फरायनाय बुंनो थाङोब्ला जों बर' मिडियामनिफ्राय फरायनानै जों इंलिस मिडियामखौ एसेबाबो हार्ड मोनो ना बिनि थाखायनो जोङो जेरै दायो फार्स्ट इयार सेकेणड इयार जेब्ला गोदो कलेजाव फरायनो थाखाय जेब्ला नोङो बर' मिडियामाव फरायबाय थ थानानै जोङो बर' मिडियामाव फरायबाथ' जोंना मोनसेल' साबजेक्टआ इंलिस जायो बिनि उनाहाय जों कलेज जाव जेब्ला मोनो अब्ला जोङो उम मोनसेल' बर' साबजेक्ट थायो बिनि उनाव गासिबो इंलिस जायो बेवहाय जोङो गोबां हार्ट मोनोमोन एबा दानि दिनावहाय जोङो बर' मिडियाम बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर' स्कुलाव जोङो बर' रावजोंनो फरायनो मोनो एबा दायो दानि दिनाव फार्स इयार सेकेण्ड इयार बेखौबो कलेजखौबो।
औ दानि समाव ओ फार्स्ट इयार सेकेणड इयारखौ जोङो ओ गावनि बिमानि रावजोंनो जों फरायनो हायो।
औ।
आरो ओ जोंनि ओ बर' राव बर'फोरनि जेराव ओ दानि समाव स्टुडेन्टफोरनि जि बर' मिडियामाव फरायनाय बिनि अनजिमाया एसे खमिलांदों नोंथाङा बिनि बागै
खम जाबाय औ। औ बुंनो हागोन ओ दायो जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां मानसिफोरा माने गावबा गाव गारजेनफोराबो माने गावबा गाव बादि नांलायनाय बायदि जायो नों हायोना आं आं हायो बेफोर बायदिनो गावनि फिसाफोरखौ बयबोथ' गुदुं जाजानो लुबैयो एबा मोजां जाजानो लुबैयो बिनि थाखाय जोङो प्राइभेट स्कु स्कुलाव हरनाय जायो प्राइभेट स्कुलाव हरोब्ला जोंहा बेवहाय साबजेक साबजेक्ट वाइसै टिचार थायो। जोङो ओम सरकारि स्कुलाव जेरै जोङो एल पि स्कुलाव फोरोङोबा जोङो गथ'खौ उन्दैनिफ्रायनो बेवहाय जोङो। मास्टारा सानैल' थानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनि जाउनावनो जोंनि जायगायावबो एबा जोंनि ओनसोलावबो दायो। गोबां स्कुला बायनो हमबाय माने। वारनिं होबाय दं आरो नै। ट्रिस जन ट्रिस जन फरायसा गैयाबा स्कुला बायगोन बेफोरबायदिनो होननायखौ खोनानो मोनदों। एबा मोननै मोनथाम गामि जों मोनसेल' स्कुलखौ होगोन बेफोरबायदिखौ जों खोनानो मोनो। दों
औ लासै लासैनो माने बर'फोरनि स्कुलफोरा बर' मिडियामनि स्कु स्कुलफ्रा एसे बायलांनो हमदों आरो
औ माने गोबां गोबां गारजेन फोरानो दानि जुगाव इंलिस मिडियामावल' सोनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ माने प्राइभेट स्कुलाव सोननाय नुनो मोनो आरो जोङो।
प्राइभेट स्कुलाव औ थाखा फैसा गारनानैबाबो नोङो प्राइभेट स्कुलाव सोयो आरो गावनि फिसाखौ माने मोजां जाजानो लुबैनायनि थाखाय सोयो जेरै बुंनो थाङोब्ला आङो बुंनो सानो रोंग्राया नोङो बर' मिडियामाव फरायनानैबो रोङो साख्रिखौ मोनो।
औ
गावनियाव नाजानाय थायोब्ला
औ बिमा बिफाया मोजां खुंनानै इंलिस मिडियाम नाबा प्राइभेट मिडियाम स्कुलफोरावहाय खावसे मोजांसिन जादों होननानै नाथाय औ औ औ नोंथां। हेल'
टाइमाबो जानानै फैबाय नोंथांजों सावरायनानै